खोनादोंना नोंथाङा। नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा। जेबो मावथवाखोय ओरैनो अ। नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना आंनो।
औ हागोन दे नोंथां।
आं नोंथांजों नोगोर आरो गामियारि ओनसोलनि फारागथिनि बारैसो फंनैसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन।
अ जागोन दे नोंथाङा रायज्लाय जागोन।
नोंथाङा आंनो नोगोर आरो गामियारि ओनसोलनि फारागथिनि बारै फंनैसो। फोरमायनो हाग। हागोनना? औ जागोन दे नोंथां गाज्रि सोंबाय आं माखासे बिथिखौ लानानै आं फागथिखौ फोरमायथिनो सानदों नोंथाङा बिदिब्ला औ।
ओ गामि होननानै बुङोब्ला जोंना जेरावनोखि।
गोदो गोदायनिफ्राय सुबुं समाजा जि जिउ राहाखौ दैदेनबोजेननाय समावहाय जि न बां लुनानै। थादोंमोन औ नंगौ आरो जेरावनोखि गारि मटरा खम ओ औ नंगौ बेखौ जोंङो गामि हिसाबै जोंङो बुंनो हायो आरो औ नंगौ
आरो न' बांफोरा बिथांमोननिया सरासनस्रा मिथिंगायारि मोननाय बेसादफोरजों बानायनाय जायो जेरै औवा थुरि
थुरि बायदि रोखोम दंफां लाइफां औ नंगौ बैफोर मुवा बेसाद बायनानै न' बां मोननायफोरखौ जोंङो गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो औ नगौ नोंथां औ आरो नोगोर सहराव माखासे जोंङो गिदिर गिदिर न' बांलुनो मोनो औ नंगौ नोंथां जेराव गारि मथरफ्राबो गोबां रोखोमनि थायो औ नंगौ आरो मानसिफोरनि होंगो दोंगोआबो बारा जायो उ जोंङो सरासनस्रायै बे बायदि रोखोमनि बे खिनिखौनो जोंङो नोगोर हननानै बुंनो हायो आरोना औ नंगौ
उनि
औ हागोन नोंथां दा नोंथांङा जेरै बुंदों बिदिनो फोरमायथिनो गामि आरो नोगोरनि फारागथि बुङोंब्ला दा नोंथांङानो माखासे खोथाखौ बुंलांखाबाय दा जेरै नोंथांङा बुंदों बिदिनो जोंनि गामियावहाय सरासनस्रायै न' बांफ्राबो बिब्दिनो जोंनि मिथिंगायारि मोननाय जिरादफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोगोर ओनसोलाव थाङोंबा जों नुनो मोनो न' गिदिर गिदिर लुनो लुनाय जाय जों मिथिंगायारि मिथिंगायारि जेबो नुोनो मोननाय जाया आरो बिफां लाइफां होन बा दैमा दैसायानो होन जोङों नोगोर ओनसोलाव थाङोंब्ला नुनो मोनो मोननाय जाया ह जायाव जोङों गान जों गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोङों मिथिंगानि गेजेराव थानाय जायो आरो बेफोर बिफां लाइफां जोंनि सोरगिदिं थाजोबो जायो जोंखौ एबा जोंनि सोरगिदिं जोंनि सोरगिदिं मोजां बारहावा थायोबा जोंङो मोजां माने फ्रेश बार मोनो आरो जों नोगोर ओनसोलाव थाङोंबा बेफोरबायदि जों बारहावाखौ मोजां बारहावाखौ मोननाय जाया मानि थाखाय होनोबा जोंङो नोगोर ओनसोलाव ओंखारोबा नोंथांङाबो मिथिखायो जानो हागौ गोबांखिनिनो कलखारखाना करखारखाना दं आरो गोबां गारि मथरनि खारनाय बेफोरनि उखुन्दै बियो बारहावाखौ गोबां गाज्रि खालामो आरो जायनि जाहोनावहायो बे नोगोरारि ओनसोलनि बारहावाया गाज्रि जायो मानि थाखाय होनबा आरो बेयावहाय बिफां लाइफांनि बिबांङाबो गोबां खम जायो बिनिखायनो नोगोरारि ओनसोलनि बारहावाया या जोबोद गाज्रि जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ दा जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोला बेफोरबायदि खलखारखाना बो नुनो थांनाय जाया आरो गारि मथर खारोबाबो जोबोदनो गोबां बिबांनि खम आरो बिनिखायनो जोंनि बारहावाया जों गामिया गामियारि ओनसोलाव जोंङो मोजां मोजां बारहावा मोननो हायो आरो जोंङो गामि ओनसोलावहाय जेसांखि सुबुं माहारि दंङ जोंङो गोरोबलायनानै गावजों गाव मदद होलायो बा गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो आरो माबा माबा मोनसे जिराद आंनाव गैयाबाबो गुबुन सासेनाव जों लायथ'नानै बा गुबुन मो सासेया जों जोंनो मदद होफैगोन मिथिनानै बेफोरबायदि मोनसे थायो आरो जायो जों नोगोर ओनसोलाव थांङोबा नुनो मोननाय जाया। खौसेथि होननाय गैया आरो नोगोर ओनसोलाव थाङोबा खिन्थु जों गामि ओनसोलाव थायोबा जों नुनो मोनो बयबो गावजों गाव गोरोबलायनानै गावजों गाव मदद होलायनानै मिलायनानै थायो आरो। जानाय जानाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनायनिफ्राय लानानै जोङो गामि ओनसोलारिफोरा गावजों गाव जेरावबो गावजों गावनो मदद होलायो हेफाजाब खालामलायो आरो।
औ नोंथां, नोंगौ ओं।
दा बुंनो थाङोबा सरासनस्रायैनो जोंनिहाय गामि ओनसोलावहाय आ बाद मावनाय नुनो मोनो जोंनि गोरो ओनसोलाव थाङो बेखौ नु मोना आरो जोङो मिथिंगायारि मि मिथिंगानि समायनाथिखौबो जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो दाथ' जों दैज्लां बोथोरजों बयबो मिथिखागौ दुब्लि बोथोराव ग्रोम ग्रोम माइ आबाद नुनो मोनगोन जायनि सोमखोर समायना थिया बयखौबो जोंखौ मुहि होयो जायखौ जोङो गामि, गामि ओनसोलखौ गार नानै नोगोर ओनसोलाव थाङोबा जों बेफोरखौ नुनो थाङा आरो जेराव जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो स्राय-स्राय बोहैनाय दै, आरो दैमा दैसा मिथिंगानि समाया जिबि बिबार बारि बेफोरबायदि जोङो नोगोर ओनसोलाव थाङोबा बेफोरबायदि दै बोहैनाय बिफां लाइफां बेफोरबायदि जों नुनो थाङा आरो नोंथां। दा आरो बुंनो थाङोबा जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं माहारिफोरनाव इसिबां मानो सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय बेफोरबायदि जेबो नुनो मोननो थाङा आरो। जेसबां गामि नोगोर ओन सोलाव दङ नोगोर ओन सोलावथ' रावबो जों गामि गामि ओनसोलावथ' जों दा नुनो थाङोबा हालेवनानै बा आबाद मावनानै जानाय मानसिफोर गोबां नुनो थांगोन खिन्थु जोङो गामि गामि ओनसोलखौ गारनानै जुदि नोगोराव थाङोबा जोङो बिदि आबाद मावनानै जानाय रावखौबो नुनो मोननाय नङा मानोना नोगोर ओनसोलाव रोंगौथि गोनां सुबुंफ्रा बांसिनानो थानाय जायो। बिसोर गाव गावनि मोनसे गाव गावनि मोनसे बिजनेस एबा गावबा गावनि मोनसे सा ख्रि मावनानै थानाय जायो आरो। बिनिखायनो बिसोरनियाव बिदि आबाद आबाद मावनाय नुनो मोननाय थांनाय जाया खिन्थु जोङो ओनसोलारि एबा गामियारि मानसिफ्रा आबादनि गेजेरजोंनो गाव गावनि जिउखौ खुंलाङो आरो जोङो हाजिरा मुजिरा माव मावनानैनो हाजिरा खामला मावनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ ओं।
दा जोंनि दे नोंथाङा बुंलाय दा जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिनो आङो जोंनि ओनसोलाव जाबायदिखौ नुदों बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय माने इसेबांखिनिथ' आंबो बारा मिथिनो बुंनो रोङा माने बेखायनो जाखिनि आं मिथियो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो दा बुंनो थाङोबा थ' जोंनि समायना बिथिंगायारि समायनाथि नुथाय बेफोरखौ जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनखायो मानि थाखाय जेनेबा जों गामि गामिनो जोङो न'खर न'खर हाबनानै नायोबा बयनियावबो नुगोन साल खुन्था जि दानाय गावनि आखाइजों आगर एरनाय
औ नोंथां
जि सोंनाय जोंनि आखाइजोंनो जोङो जिआव समायना रमायना गाब होनाय बेबायदि जोङो गामि ओनसोलाव नुनो थांगोन आरो खिन्थु जोङो नोगोर ओनसोलाव थाङोबा बेफोरबायदि नुथायाइखौ नायनो मोनहैया आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो दा नुनो थांगोन गथ'फोरनि गेलेनाय खारनाय बारानाय बेफोरखौ जों गामि ओनसोलाव गोबां बिबाङैनो नुनो थाङो जों जोंबो गेलेबोदों बिदिनो उन्दै समाव हाखर बहाबा जरखाय बहाबा दैसायाव जोंनो दुगैबोनानै जोंनो गेलेबोनानै फैनाय दा बेफोरबायदिखौ जोङो नोगोर ओनसोलाव थाङोबा नुनो मोना आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
खौसेथियाबो जोबैनो खम जायो गोद ओनोलाव जोंनि गामि ओनोलनि ख्रुय जाबायदि जों गोरोब लायनानै अनलायनानै हेफाजाब होयो नाथाय बेफोरबादि नोगोर ओनसोलाव जोङो नुनो थाङा मोननो थाङा आरो। बुंनो थाङोब्ला नोगोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जि खौसेथि बियो खम जायो ना औ नंगौ नोंथां आरो गामि ओनसोलाव सुबुंफोरनि जि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया बांसिन थायो।
औ मोनफ्रोमबो जेनेबा गामि आरो नोगोर मोननैयाबो गावबा गाव मुलाम्फाबो दङ' गावबागाव खहा गोनांबो दङ' आरो बुंनो थाङोब्ला औ नोंथाङा जिथ'हायो जिखिनि बुंलांबाय आसिबोसि
गासिबो सैथोआनो।
जेरै जोङो नोगोरमा ओनसोलाव बा टाउन ओनसोलाव थायोब्ला जों माखासे प्रब्लेमफोरनि मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै नोंथाङा बुंलां थाबाय बारहावा गुबंले
गुबुंले जानाय औ मिथिंगानि जि समायनाथि बेफोखौ जोङो टाउन सहराव नुनो मोना आरो खम जायो आरो नंगौ औ औ आरो लोगोसेनो जायगाफोरा गुबुंले जानानै थायो
गारि मटरफ्रा बांद्राय जानायनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां आरो नोंथां जों नुनोबो मोनो खोनानोबो मोनो जाब्रबथायाव गोबां जायो गारि मटरनि खानायनि जाहोनाव जाब्रब जाथायाबो गोबां जानो मोनो जों खोनानो मोनो नुनो मोनो दानि जुगावथ' आरो मम मबाइल इन्टारनेट बयबोथ सालायखायो जों जायनि जाहोनाव नुनो मोनो खोनानो मोनो नोगोर ओनसोलाव गोबां बिबांनि जाब्रबथाय जानो मोनो आरो बे गारि मथरनि थाखायनो गारि मथर गाबनाय खारनायनि जाहोनैनो जायखौ जों जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोद खम बिब बाव नुनो मोनो खोनानो मोनो आरो
बेफोरनो जाहैबाय आरो ना नोगोर आरो गामि ओनसोलनि फारागथिया
औ नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला नोगोराव थानाय माखासे मुलामफा दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ सोलोंथाय
सोलोंथाइनि बेलायाव ओ जोङो मोजां मोजां फरायसालि फरायसालिफोरखौ फरायनो हानाय खाबुखौ मोनो औ नोंगौ आरो थांलाय फैलायाव बारा जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोसो गैया औ नोंगौ आरो फाहामथाय मालाबा जुदि सावस्रिफ्रा जुदि जोंहा गाज्रि जायोब्ला औ‌ नोंगौ जोंङो बिथरिया ओनसोल गामि ओनसोलाव थायोब्ला जों बै जायगानिफ्राय थाबनो फैब्रबनानै जोङो मोजां फाहामथायखौ लानो हाया गामि ओनसोलाव थायोब्ला औ नंगौ नोंथां गुबुन फारसे थाउन बा नोगोर ओनसोलाव थायोब्ला जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोननो हायो आरो औ नंगौ नंगौ मोननैयाबो गावबा गावनो नेगेटिभबो दं पजिटिभबो दं आरो औ दे बिदि औ समाबो जाबाय जोंहा बिदि बेथ' बेखौ बे फ फोजोबसैना?
औ जागोन दे नोंथां